औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दासान्दि
औ नोंथां आंथ' ओरैनो दंथ'यो दासान्दि
औ नोंथाङा जुदि एसे सम होनो हायोब्ला नोंथांनि सायाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन आं
औ औ सोंजागोन नोंथां
अ नोंथाङा एसे दंफां लाइफांफोरनि बागै फोरमायनानै होदो
औ औ नोंथाङा जोबोर मोजां मोनसे सोंथिखौनो सोंदों दंफां लाइ दंफां होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे दंफां लाइफाङाबो मोनसे मिथिंगानि मोनसे बाहागो। बा एंगारथावनो हायै बाहागो। बेखौहाय जोङो मालाबाबो बावगारनो हाया जोंनो सासे सुबुंनो थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफांखौ जोबोरैनो गोनांथार। बिफां लाइफां नङाब्ला जोङो मालाबाबो थांनानै थानो हाया बे बुहुमावहाय। बिफां लाइफाङासो जोंनि मानसिफोरनि जा गाज्रि गेस बा गाज्रि मुवाफोरखौहाय सोबनानै लानानै जोंखौहाय गोग्गो बारहावा खालामनायावहाय बा गोग्गो बारहावा जानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो। बिफां लाइफांफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा अक्सिजेन गेस बे खौहाय जोङो मानसिफोराहाय बोनानै लायो बा सोमनानै लायो बेनिफ्राय जोंनि गाज्रि बारहावा बा नाइट्रजेन गेस बेखौहाय बिफाङा जोंनो जोंनो मोजां गेसखौ होनानै गावसोर गाज्रि गेसफोरखौहाय लानाय खौ जोङो नुनो मोनो दा बे ज गामि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बिफांफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय थाइ जौ बिफां खान्थाल बिफां गय बिफां बा बैग्रि बिफां खोदोम बिफां साल सिगुन बिफां गाम्बारि बिफां बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन बिफांफोरखौहाय जोङो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव नुनायनि अनगा अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोर बा हादोरफोरावहाय गुबुन गुबुन दाम गोसा दाम गोसा बिफांफोर बा गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन बिबांफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। आथिखालावहाय जोङो जोंनि बारहावाफोरखौहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैबायदिहाय जोङो आथिखालाव जों गासैबो मिथिनानै मोनो जे जोंनि जा हुम बेफोरो गासिबो दावगालांनो हमदोंबा गुबुन गुबुन हादरफोराबो जेरैबायदि दावगालांदों जोंनि भारत हादराबो बेफोरबायदिनो गोबां गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोङो गिदिर गिदिर दारिमिन बा कलकारखानाफोरखौहाय खुलिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरनि थाखायनो जोंनि जा बेफोर आबहावा बेफोर आबहावायाहाय गोबां गुबुनले जानायखौ बा गुबुंले खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबादि थासारियाव जोंनो बेफोरनिफ्राय जों गुबुं लेबार हावाफोरखौहाय होबथानो थाखाय जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ जायो। बेनिखायनो जोंहा आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौ गायनो थाखाय सांग्रां जानो नांगौबा बिफां लाइफां गायनायावहाय जोङो मुखुबै थानो नांगौ।
औ औ।
जों नुनो मोनो जे स्कुल बा फरायसालि फरायसालिमाफोरावहाय जोंना ओ सोरखाराहाय ओ बेसेन नङै बा बेसेन लायालाबसिनो गोबां बिफांफोर राननानै हरनाय खौहाय जोङो नुनो मोनदों गायनो थाखाय बेफोरबायदि बिनो जोङो मिथिनानै मोनो जे बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि बा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंना बारहावाफोरा मोजाङै थागोन होननानै जोङो बेफोरनिफ्रायनो मिथिनानै मोनो। बेफोरबायदियैनो जोंनो बिफां लाइफांफोरखौहाय ओ थांना थानायनि अनगायैबो जोंनो जिउ खुंनायावहाय नांगौ जायो। मा बादि नांगौ जायो होन्नानै बुङोब्ला जों सासे सरासनस्रा सुबुंफोरनोथ' थाग्रा न'नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां बे थाग्रा न'खौबो जोङो बिफां लाइफांफोरनि फ्रायनो बानायनानैै लानो हायो जेरैबायदिहाय जोङो न' गंसे लुयोब्ला काटनि गोनांथि जायो बे काटखौहाय जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो बे बिफां लाइफांखौहाय जोङो दाद बानायनो थाखाय गिबियावनो बिफांखौ दाननो गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो बे बिफांखौहाय मेसिनजों हाख'नानै काट महर होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों जोङो जोंनि थांना थानाय जिउआवहाय गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौबो बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनानै लानाय जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोंनो सियार टेबोल बिसना बेफोरबायदिनो गोबां आलना बेफोरबायदि गोबां बेसादफोरनि गोनांथि जायो बेफोर बेसादफोरखौहाय जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बानायनानै लानो हायो आरो नोंथां ओ बेफोरबायदि बिदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि रां आरजिनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय जोङो ओ नुनो मोनो आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि दाम गोसा दाम गोसा बिफांफोरखौहाय काट महरै हानानै बेखौहाय जोङो फानहरनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोङो मिथिनानै मोनो जे बिफां लाइफांनि जा ओ गला बेफोरबो गोजौ थाखोनि होननानैहाय आथिखालाव जोङो नु नो मोनो बेफोरनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङायै गावनि जा गोनांथिनि थाखाय बा गावनि रां रुफानि थाखायनो बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङायै दानफायनानै फानहरनायखौहाय बेफोरबायदि थासारि सारियावहाय जोङो गोबां रोखोमनि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ जेब्लानाखि जोङो बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङायै दानफायो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो जे बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुंफोरनि जिउआवहाय गोबां रोखोमनि खामानियाव मदद होयो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय दानफाया लाबासिनोबो थानो हाया ओ नाथाय बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय बिफां लाइफांखौ दानोब्लाबो फांसे बिफां दानोब्लाबो जोङो बेनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो सुबुंफोराहाय बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय एसे सांग्रां जानो नांगोन जेब्लानेखि नोंथाङा मोनसे बिफां दानो अब्लाथाय बे फांसे बिफांनि जायगायावहाय फांनै बिफां गायनो नाजानांगौ बेफोरबायदि बिदिनो जोङो बिफां लाइफां दाननायनि थाखायनो गोबां रोखोमनि बारहावाफोरखौ गेब्रेंनाय बा बारहावा गाज्रि जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेफोर खामानिनि फ्राय जोङो गावबा गावनो बारग'नायनि ओ राहा लामाखौ दिनि दिहुननानै लानो नांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ।
ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां खामानिफोराव हाय बिफां लाइफांफोरखौ ओ बाहायनाय बा बाहायथिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आर रो ओ बिफां लाइफां होननानै बुङोब्लाथ' जोङो। बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि आदारफोरखौबो बुथुमनानै लानो हायो। जेरै बायदिहाय ओंखाम होननानै बुङोब्लाबो ओंखाम होननानै बुङोब्लाबो जोङो बे ओंखामखौहाय ओ गुबैयै ओंखाम बादियै मोननो थाङा बेखौहाय जोङो गोबां रो खोमनि बा गोबां ओ जाहोननि थाखायसो बिफांफोरखौहाय जोङो ओ ओंखाम महरै जानो हायो आरो ओ माइरं होननानै बुङोब्ला सो जों माइरंखौ ओ माइरं होननानै बुंखानो हाया बे माइरंखौ हाय जोङो गिबियावनो गायनो नांगोन बा बेखौ हाय फोग्रोनो नांगौ। बेफोरबायदि खान्थिनिफ्रायसो जोङो गुबैयै माइरंखौ मोननो हायो बे माइरं खौहाय जोङो फांसे लाइफांनिफ्रायनो मोनो जेरैबायदि माइ लाइफां बेखौबो जोङो बिफां लाइफाङावनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि फि फिथाइ सामथाइफोरखौबो बिफांनिफ्रायनो मोनो बेफोरबायदिनो जों खौ हाय जोंनि थांना थानायाव हाय बिफां लाइफाङा गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ ओ बेबायदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो आथिखालाव गोबां दंफां लाइफांफोरखौ जोङो ओ दानफायनो हमबाय गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बानायबाय। सोरहाबा न' लुबाय माबाबाय बेफोरबायदिनो गोबां जोंना दंफां लाइ फांफोरा खमायलांनायखौ नुदों बेनि जाहोनावनोथ' आथिखालनि मानसिफोरा माने बांद्राय गरमजों माजों थानो हाया बेनि थाखायनो सोरबाबा आथिखालाव गोनां न'खरनि मानसिफोरा एसि लागायनानै लानाय। बिफां सायाव जना थानाय बेफोरबायदिखौ जों नुुनो मोनला गैया जोंनि गामियावथ' गोबां रोखोमनि माने बायदि बायदि माने जों बिफांखौ नुनो मोनो बिदिनो ओ अबेबा बिफांफोरा माने फिथाइ थायो अबेबा बिफांफोरा फि थाइ सामथाय होनाय दंफां खौबो नुनो मोनो आरो जो औ बिदिनो जोंना हाजो बा हाजो फाहार जागाफोराव जोंना बिदि मोजां मोजां दंफांफोर थायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो दामि दामि दंफां जेरै पाइन दंफां सिगुन दं फां बेफोरनि बेसेनाथ' जोबोर गोबां जानानै फैबाय। आथिखालाव जों माबा मोनसे बानायनो होनबाबो बानायनो हाया आथिखालाव जों बिस ना गंसे नांगौ होनब्लाबो टेबोल गंसे बा आलना बानायनो लागाबाबो आथिखालाव गोबां गोबां। जानो जानो हमबाय रांफोरा जों
नि मानसिफोरखौ बेनिखायनो बांसिन आथिखालाव प्लास्टिकनि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायखौ खौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि दिनावथ' जों दंफांजोंनो खुन्था बानायनानै न' लुनाय खौ नुनो मोनोमोन दंफांनिनो न' बानायनायखौ नुयोमोन।
औ नों
बिदिनो आरो औ दाबोथ' जों हाजो एरियाफोराव माने दंफांनिनो न'जों न'खौ लुनाय नुनो मोनो आरो
औ
औ
ओ जोङो नुनो मोनो जे बिफां -लाइफाङा जोबस्रांनायनि थाखायनो गोबां रोखोमनि ओ गोबां गिदिर- गिदिर बेराम आजारफोरखौहाय जोंनो सुबुंफोरनावहाय साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो ओ जेरैबायदिहाय जोङो बे ओ बिफां - लाइफां दाननायनिफ्रायनो जोङो मिथिनानै मोनो जे बारहावाया आबुं गुबुंले जायो। ओ बिफाङासो जोंनि जा गाज्रि मुवा बा ओ जोंखौहाय गोग्गो बार बार गोग्गोयै लाखियो होननानै जों मिथिनानै मोनो बेफोरबायदि थासारियाव जोङो जुदि बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला बेनिफ्राय जा ओंखारनाय गाज्रि जोंनि आबहावानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बारहावाफोरखौहाय जोङो मोनसे बा सुबुं माहारियानो लानो नांगोन बेनिखायनो जोंङो गोबां‌ रोखोमनि गाजि गाज्रि बेरामफोर जानायखौहाय जोङो नुनो मोनोबा बेफोरबायदि बेरामनि थाखायनो जों सुबुंफोरखौहाय ओ थैनानै थांनाय बा रुंसारि जालांनाय फोरखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेनिखायनो जोङो आथिखालावहाय गोबां रोखोम रोखोमनि बिफां - लाइफांफोरखौ गायनो नांगौ आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि बिफां - लाइफांफोरखौबो आबाद हिसाबै जोङो सायख'नानै लानायखौहाय ओ बेफोरबायादिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बिफां- लाइफांफोरखौ आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ औ बिदिब्ला नोंथां। जोंनाथ' समबाबो जानानै फैबाय।
औ - औ नंगौ। बिदिब्ला नोंथा नोंथांजों रायज्लायनो मोनला जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ - औ।
दे बिदिब्ला नोंथां औ सेमथु।